औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों जों जों दा मानि सायाव रायलायगोन र'
औ नोंथांजों आं बर'फोरनि हादान लानायनि बागै सावरायनो सानदों बेखायनो नोंथांनिसिम हरनाय जादों आरो औ नोंथाङा अब्ला बर'फोरनि हादान लानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो हागोन नामा?
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो
औ जों बर'फोरनि हादान लानायनि बागै आं एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय आरो अब्ला नोंथाङा थिनाय बायदिब्ला
नोंथाङा फोरमायना होदोएसे
गोदो गोदायनि समाव जे मा जै ओ जेब्ला माने बर'फोरा माने बेसेबां गोरों गोरा जायाखैमोन बै समावहाय औ बे समाव गोबां बर'फोरा माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनो नङा होमबा खम बेसेनावनो फाननानै गोबां हाग्रा-बंग्रा हाजो सेरनि जायगाफोरखौ ओ ने हाग्राफोरखौ दाननानै बिफां-लाइफां दाननानै ओ बेफोराव माने हादान लानो हमदोंमोन आरो औ माने जौ जौ सेरेब बेफोरनि थाखायनो माने बर'फोरा गावनि हाखौ माने गुबुन हारिनि मानसिफोरनो हगारनानै होयोमोन बै समावहाय गोबां हा दंमोन बर'हा
नोंगौ
औ बे बि जेनबा बि टि सि बा बडलेण्ड रायजोआवनो गोबां आसामावनो गोबां बर'फोरा माने बुरजा बुरजा हाफोर दङमोन नङा होमबा
औ
बेफोर हाफोरखौ गासिखौबो जेनबा गुबुन हारिनि मानसिफोरनो फानजोबनानै माने गोदान हाग्रा सिफायनानै बेफोराव बर'फ्रा थाहैनो लादोंमोन आरो बेखौनो जोङो हादान लानाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा
उ उ
बेफोरबायदि हादान लानाय औ नोंथाङा होनलाय
जों मिथिना मोनो जे जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया हा हुनि आंखाल गैया होननानै मिथिनो मोनोमोन नाथाय नाथाय जोंनि बर' हारिया जौ जुवा बा जौआव जोंनि गोदोनि सावरि बादालि बा जौ जुवायाव गोदोना थानानै जोंनि बर' हारिया गो गुबुनजों जौ बथलसेनि थाखायनो गुबुन हारिनो हा हगारना होना नै गावनि हाखौ गारनानै जोंनि बर' हारिया हा गोदान हिस हिसाबै गुबुन जायगायाव हा गोदान लाहैयो।
नंगौ औ
ओं
अब्ला जों औ दानि जुगाव जों नुनो मोनो जे बैफोर सिगां हादान लानाय बर'फ्रा गोबां गोबां जायगाफ्राव माने दानि समावहाय सरखारारजों होखारजानायखौ जों नुहरो नङा होमबा औ जायनि थाखाय ओ हादान लानायनि थाख खाय दं जेनबा सरकारा गोबां हारिसाफोरखौनो जेनबा होखारनायखौ जों नुहरो। माने औ दा बेफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला हादान लानायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां बर'फ्रानो बांसिनानो जों हादान लानायखौसो नुहुरो बां-बांसिन हारि फ्रानो माने गुबुन टाउन सहरावसो थाखायो मानो होनोबा मानो होनोबा बर' फोरा हादानावलसो थानायखौ जों बांसिन नुहुरो आरो सिमा खाथि औ।
नोंथांमोनथिंनि अब्ला बर'फोरनि सायाव बिदिनो हादान लानायफोर माबाफोर जायगाफोर दङ नामा?
जोंनिथिं हादान लानाय होनना बुङोबा गोदो गोदाय दंमोन दानि जुगाव गासिबो गाव गावनि रोंगौथि जाजोबनायखाय जोंनि दानि जुगाव गाव गावनि हायावनो थानायनाय गोदोनि दिनावबो जोङो खोनायोमोन हादानखालि हादान सिफायहैनाय हादान लाहैनाय गुबुन जायगायाव जोङो गावनि हा खौ मालायनो हगारना गालांनांनाय गालांनांनाय बा माल गावनि हाखौनो मालायनो होलांनांनाय। जोङो जौ जुवा बा दाउ बेदरनि थाखायनो जोङो गोदोनि दिनाव मालायनो गुबुन हारिनो बा गुबुन मानसिनो जोङो गावनि निजे हाखौनो गारनानै गाव हा गोदान सिफाय हैैनाय। हा गोदान सिफायहैनाय। गुबुन जायगायाव हा दखल खालामहैनायखौनो जोङो हा गोदान होननानै मिथिनाय जायोमोन।
औ मिथिनो मोनदों औ। जोङो हादान सिफायोब्ला नङा होमबा? मोनसे हा जायगा लोमोन लायोब्ला बैफोर जायगाफोराव बर' फोरा न' लुखांनानै बा ओ थाग्रा जायगा बानायखांनानै हाजो गुदि बबेबा हाग्रााबारियाव थांनानै बन दाननानै मैहुर खालामनानै रायजो जाबोदोंमोन। गोदोनि समावहाय औ जायनि थाखाय हाग्रानि बिबाङा ओ दानि जुगाव जोङो खमायनायखौ नु नु-नुनो मोनो आरो। औ माने बर'फोराल' नङा गासिबो हारियानो बेफोरबायदि हाग्रा फिफां-लाइफां दाननानै हाग्रा बंग्राफोरखौ फोजोबस्रांबाय जायनि थाखाय जों ओ नै बेफोरबायदि जुगावहाय बांसिन दुंहावखौ दुंहाव आरो जोङो आबहावा गुबुंले जानाय
गुबुंले जानायखौबो नुनो मोनो लोगोसे जोंनि जिब जुनार नि खहा जानायखौबो जों नुहुरो
औ जायनि थाखाय ओ हाग्रानि मैदेर मैसो बायदिसिना जुनारफ्रा थानो थाखाय जायगा मोनै जादों बेफोरबायदि बेफोरबायदि जुनारा जायनि थाखाय हादानाव हादान हादान जायगाफ्राव ओ फैनानै बा हायेन जायगाफ्राव फैनानै सुबुंफोरनि आबाद मावनाय फोथाराव मैगं थाइगं बेफोरखौ जानानै थांनायखौ जों नुयो। हेल' मानोना हाग्रा ब हाग्रायाव माने जानो थाखाय जेबोआनो गैला। माने सुबुंफ्रा औ सुबुंफ्रानो बिसोरनि जायगाफोरखौ आवग्रिनायखौ जों नुहरो आरो
उम
जोंनि थाखाय हादानाव थाग्रा सुबुंफोरनि जिउ गोमानायखौ जों नुयो जेरै जुनारफोरजोंनो जिउ गोमानो गोनां जायो आरो नोंथाङा अब्ला बे हाग्रा बंग्रा दानफायनाय एबा सिफायनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन गोन नामा?
जोंनि बर' सुबुं माहारिया गोदोनि आरो दानि होनना बुङोबा जोंनि बर' सुबुङा गोदोनि बायदि नंलिया दानि जुगनि सुबुं बर' हारि बर' माहारिया बयबो रोंगौथि जालांबाय रोंगौथि जालांनायजों लोगोसे जोङो हादान सिफायनायखौ जोङो गारनांसिगौ बा हादान होननाय लोगो लोगो हा दानाव जोंहा जोंनि संरैखा गैया संरैखा माने जोंनि जिउ जोंनि माबाया जोङो गावनि थामोनथा गावनि जायगायावनो थानानै जोङो गावनि संरै खाखौ खालामनानै लानो हायो गोदोनि बायदि नंलिया दानि जुगा जोंनि बर' सुबुं माहारियाबो जौगाखां बा रां रुफा जौगाखां खालामनो हानाय जाबाय बिनिखायनो जों सानो जे हादान सि सिफायनायखौ जोङो गारनो नांगौ बा हादान होननाय बुस्थुखौ जोङो थाहैनो नाङा
नंगौ औ दा आंनि बुंनो साननाया बेनोसोदि गोबां सिगां बर'फोरा माने गुबुन हारिनो फाननानै फैनाय हाफोरखौ नङा होमबा?
औ
गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा आवगयनानै लाजोबबाय सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमा बांजोब्बाय औ बेफोर जायगायाव थानानै दिनै बिसोर सुबुंफ्रा गोबां रां आरजिबो आरजियो थाखा फैसा बिराद माने गिदिर गिदिर न' लुबाय बिल्डिंस लुबाय दानि जुगावहाय बिसोरसो
नंगौ नंगौ
औ दाथ' बर'फोराबो एसेबांबो जौगायाखै बिसोरनि बायदियै बेफोर जाहोना जादों बै समाव बर'फोरा गावनि खाफालाव नो जेनावबा रुवाखौ मा होनो देनानै लानाय बायदि जादोंमोन आरो औ औ औ
गोदोनि औ गोदोनि मानसिफोरा मा जायोमोन जोंनिया गावनि हाखौ गारनानै हादान सिफायहैनायखौ मोजां मोनोमोन आरो हादान सिफायनो होनबाथाय जोंनि बर' हारिफ्रा खारलांनानै जोंनि बर' हारिफ्रा हादान सिफायनाय होनबाथाय बिराद मोजां मोनो। नाथाय जों दानि जुगाव नुयो खम जालांबाय थेवबो जोङो बर' हारि बा बर' सु सुबुं जोंनि हारिया रांखावरि खामायनो गोरोंबो जाबाय दानि जुगाव गाव गावनि हाखौनो लाफिन नो हानाय केपासिटि जाबाय रोंनाय जाबाय बिनिखायनो हादान ला हैनाया खम जाबाय
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया नंगौ। ओ आं आरो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो बेनो जाबाय जेन'बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनानै जोंनि बे बर'नि जायगायावनो गोबां सुबुं अनजिमा बांबाय। औ आबहावाया गुबुंले जाबाय दै लोंनाय। जेन'बा जों हां लानाय बारहावाफ्राबो गुबुंले जाबाय।
ओम
बेफोर गासै जाहोनानो माने गुबुन गुबुन दाब दाब हादरनिफ्राय फैनानै थाफैनाय जेरै जोङो माइग्रेन्स होननानै मोनथि ना मोनो इमिग्रेन्टस
औ
बिसोर सुबुंफोराबो बर'नि हाफोराव जेन'बा दासान्दि जों थानायखौ नुयो बा। बर'फोरासो माने हादानाव दङसै होननानै आं बांसिनखौ नुहुरो आरो बे खायनो माने बेफोर हाफोरखौ जोङो संरैखा खालामफिननांगौ बा लाफिननांगौब्ला जोंनि बर'आ गोबां माने गिदिर गिदिर माने सोलोंनानै फरायनानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो हानांगोन आरो मोनसे स
हानांगोन हानांगोन।
औ जेन'बा अब्लासो जोंनि बर'नि बर'फोरनि माने साननाय हनाया माने बांगोन आरो। जोङो सोलोंथाइ लाब्लासो मोजां सोलोंथाइ लाब्लासो
अब्लासो जों सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो जोंनि हादान सिफायनायाबो जोबलांगोन। हादान सिफायनाय होनना बुङोबा जों हादानखौ जों सिफायनो थाखाय। थांनाय लोगो लोगो जोंनि सुबुं माहारिनोनो खहा जोङो दंफां लाइफां दानफायगोन दंफां लाइफां दानफैनाय लोगो लोगो जोङो अक्सिजेन मोननाय नङा अक्सिजेना खम जालांनाय लोगो लोगो जोंनि दानि जुगाव गरमनि बिबाङा बांलांबाय गरम गारि मटर खारो दंफां बिफां दंफां लाइफां दाननो थांनाय लोगो लोगो जोंनि जिब जुनार बायदिसिना खहा जालाङो। जिब जुनार थानो जायगा गैयाबा जोङो जोंनि जायगायावनो फैनानै रायजो राजा बा सुबुं माहारिनि गेजेराव जिब जुनारा फैनानै जोंखौ खहा खालामो अब्ला जोंहाबो बर' सुबुं बर' माहारियाबो गोबां खहा जालाङो मानसि सुबुं मानसि हारिया खहा जायो बेनिखायनो जोंनि हादान सिफायनाय होननाुङोब्ला हादानखौ जों गोदोसो सिफायोमोन दानि जुगाव हादान सिफाय बायनायखौ जों खम खम खालामनांगौ आरो
नंगौ। अब्ला नोंथांजों रायजलायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय। हदान सिफायनायनि बागै नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय औ औ दे गोजोन्थों
गोजोनथों